हेलौ अ नों थां बुं
अ आं मोननैसो गाननि बागै मेथाइनि बागै सावरायनो होननानै नोंदों खालामनाय जादों नोंथाङा मा मा रावनि मा मा हारिनि मेथाइ ख मोजां मोनो
मेथाइआथ' आङो आं बर' जाहैबाय नालाय बर'खौ फार्स्टआव बांसिन बर'खौनो मोजां मोनो बिनि उ नाव सेकेण्डआव केन' आव नेपालि ओमफ्राय थार्दआव एसामिस ओमफ्राय फर्थआव इंलिस आरो बिदिनो मोजां मोनो बिहारि बायदि गुजराति बेफोरदिखौ मोजां मोनो
ओम ओम नोंथाङा नोंथाङा आरो मा टाइपनि गानखौ मोजां मोनो जेनेबा पप रिमेक्स डिजे इडिएम ओरै
आं बांसि न र-रमान्टिकस मोजां मोनो। रमानटिक उम
रमान्टिक नोंथाङा सोर सिंगारनिखौ बांसिन खोनासङो ओरैनो?
सिंगार होनोबाथ' जोंनि बर'नि होनबा मिजिं बरगायारिनिखौ मोजां मोनो आङो।
औ ओमफ्राय आरो इंलिसनि
इंलिसनि बा आंनिया जेस्टिन बेबार
औ आरो एसामिसनिया
उम अ बेखिनिखौ नानो उम दे नोंथाङा मिजिं बरगयारिनि गान मोनसे बोना होनाय ओरैनो ससे
उम मिजिं बरगयारिनि हायना हायना होननाय दोङो बेखौनो खनगोन आङो सानाखैमोन आङो दिनै नै नोंखौ गावनि खा- खालामलामनो गोसोआवथ' आंहा बा बिब्दि जेबो बाथ्रा गैयामोन
जागाय नोंथां जागोन बरया जादों जोबोर मोजां बे गाना
औ औ ।
उम
नोंथाङालाय सो जेनेबा नोंथाङाबो मेथाइ खोनासंनासङा?
आंथ' जोबोर खोनासंनो मोजां मोनो मे थाय होनबा आं मेथाइखो खनबा जोबोर माइन्दखौ फ्रेस मोनो गोबां टेनसनाव थानायफोराबो माइन्दफोरा फ्रेस खालामो मिउजिकआ खोनासंबाथाय ।
नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनि आङो मिउजिकनि बागै उम नोंथाङा बर'ना एसामिस ना नेपालि ना हिन्दी ना इंलिस मोजां मोनो सल'खौ बांसिन?
आं हिन्दी बर' इंलिस बेखिनिखौ नेपालि
बांसिन खोनासंग्राया मा सल'? माखौ खोनासङो?
आंथ' बांसिन दुखुनि गान मोजां मोनो।
दुखुनि अ अ जेनेबा मा रावनि? मा रावनिखौ खोनासंङो बर' ना हिन्दी बां
बर' बर'नि ओ दुखुनि बा बर'नि ओमफ्राय
अ ।
ओ ओ रमान्टिक बाय
उम ।
उम ।
नोंथांनि फेभरेट सिंगारा सोर बर'नि? अ
एलफिनस्टन
ओ।
एलफिनस्टन मि ओ मिजिं बरगयारि । बे सोमखोर बिनो ।
नोंथाङा मा बुंहांदोंमोन?
आं नोंथांनो दुखुनि मोनसे गान खनना रोजाब नानै होननो सानदोंमोन
जा खोनासंजागोन दे गोसो गोसो दं खनदो होमबा
लै नङामोन सनाखौ मोनबोला रुफाखौ नायनो बायो डायमन्डखौ मोन अनबायो बिदिनो खालामजाबाय बेखिनियानो
जोबोर मोजां जादों नोंथां
औ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम
अ नोंथाङा दि दा मेथाइ रोजाबबाय बेखौ सोर रोजाबदों? नि गुबै सिंगारा सोर दा नोंथाङा दि मेथाइ रोजाबदोंमोन
बेखौ रैमाल दैमारिया रोजाबदोंमोन एमफ्राय आं आंखौ दा मडिफाइ खालामदों फारसन बानायदों आरो निजा
अ उम
सिथाइल अफ्रिद खालामदों।
नोंथाङा सिगाङावहाय मिउजिकनि क्लासफोर लादोंमोन नामा?
मिउजिक क्लास आंङो बिदो थाफाना बिदिनो मोनसे मोननै नुदाव नुदाव एदिनो रोंलांदों बिदिनो उम थेवबो आं दाबो प्रफेसनेल सिंगार नङा आङो बाथरुम सिंगारसो
नोंथाङा मेथाइखो मा समाव बांसिन रोजाबनो मोजां मोनो?
आं दा बे गुसु आरो बरिया बोथोर थान्दायाव उम नोंथाङा दोंसै आंनो रोजाबना होनो हागोन ना हाया? हिन्दीनि हिन्दी रावनि औ।
उम जायखिजाया दुखुनि ना मानि रोजाबनांगो? जे तेनु धुप लागाया बे ता मैेनु साव बनजा हावा देरखुसियावखे खाथिर जाबाय नोंथां आं हिन्दीनि बारा रोङा
औ औ आं हिन्दीनि मोनसे रोजाब नांगौ?
जागोन दे नोंथां रोजाब ।
दे, आखुु मे तेरि आजब सिया ज सया बिनो आरो।
अ' साबायगर थाबाय नोंथां मे थाइ रोजाबनायनि थाखाय। नोंथाङा बिदिनो, प्रग्राम अ' प्रग्राम उम प्रग्रामफोराव रोजाबफेरबाय नामा? मोनो थाया?
प्रग्रामाव आगोल रोजाबदोंमोन, दा आरो जाबाख हैै माने बिदिनो। एस प' ट्रेड एक्सप' जादोंमोनलै मोनसे। बाव रोजादों दों
उम।
एक्सप' आव जोंखौ इनभाइट खालामदोंमोन माखासे सिनायखि दंमोन ना।
आ।
बेयो इनभाइट खालामदोंमोन जोंखौ।
उम उम।
अ' खनदों ओमफ्राय ओरैनो फुजा मेलाफोरावबो ओरैनो।
अ' नोंथाङा मेथाइ रोजाबनानै गोसो गोसोखौ बोरै मोनो?
उम। गोजोननाय मोनो आरो साबायखर मोनो मानसिफोरनिफ्राइ उम। गसोखौथ' जोबोर इन्टेरेस मोनो। नोंथाङालाय?
आंबो मोजाङानो मोनो, नोंथाङा। उनावहाय माने सासे प्रफेसनेल सिंगार जानायनि गोसो दं नामा?
गोसोसो दं बाट जानो हानाय नङा।
उम।
समनि माबायाव।
आंखाल आंखाल थायो।
नोंथांनियालाय।
आंनाबो मेथाइ रोजाबनो गोसोदोंं उन लासै सासे सिंगार जानोबो हानाय, गोसो गोसो माने सोलोंगासिनो मेथाइ रोजाबनो।
दा रेफ गान गोदान दिहुथाराखै नामा?
रेबखौ आंङो नोंथां गारथबाय माने आं सासे सिंगार जानो थाखाय ओम क्लास
दे नोंथाङा खसे रैब गानखौ खोनासंहरदो गोबावथार जाबाय नों नोंनि रेफ गान खोना संनो मोनैया
खनना
दे अ रमान थिग गैयाबा ब्रकेन हाथनि
औ
दे
आंखौ गारनानै नों थांबाय सायखंल' गालांबाय आंनि सि आंनि सिमां सेफाय बाय आनज्रायलांबाय गोजानाव दान्दिसे अन्नाया दुखुल' होलांबाय जाबाय नोंथां आं गोसोआव गैजोबा
नोंथाङा इयो रेबाव गोलैयाखै मेल'दिसो होयो मेल'दिसो थांदो रेपसो मेलौदि रेप रेब जागोन आरो बेयो नोंनिया रेब थाबायना रेप हो मोनसे सेकेडआवनो खैथाबा वार्डस बाहायनायखो
जागोन नोंथाङा
दे
इंलिसनिनो रायलायलायो हाय हेलौ बुंलाय लायो इनसथायाव नों रिस खामो फिलथार नोंङो लगाय थारो देलायनाय नोंनि रुजु जायो दिस मिसथोन गाननाय नोंनि द्राम दिसफ्रोन सोना लादो आंनि रावखौ गोसोआव नोंङो जाबाय नोंथां
बरिया खोनासंहायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय उम
नोंथाङा ओ मेथाइ सुजुफेरबाय नामा गावनि गाव सुजुनानै रेकर्ड खालामनाय स्टुडिअ'फोराव
अ
अ दोंङोबा नोंथांनाव
बानायाबा दफार दंङ औ खासा बादाम होननाय खनदोंमोन जे बर' भारसनाव हायो फाजा बादाम ओ फाजा बादाम फाजा बादाम साना ना बा
जोबोर मोजां जादों नोंथांनि मेथाइआ
नोंथां
नोंथांखौ आङो मोनसे सं एलबाम बानायबाथाय थादो होननाय खोनादो दानो खननाय अ नोंथांखौ आङो नोंथांखौ आङो मोनसे एलबाम बानायबाय थादो होननाय खोनादो नोंथाङानो खननाय नोंथाङा एक
औ
अ बे बे सल'खौ नोंथाङा रोजाबना होनो हागोन नामा ससे
औ हागोन निस्सय जागोन दे दे उम सोनाबथिं सानहा ओंखारथों थेवबो साहा दैमा बोहैदों सेल खौ नोंखौ मोनथारथों सकि हाजो सौसिनाय साउलकारा आ बोहैमा हुरखानाय नोंखौ आंनि हास्थाय खोमानाय रिलिस जासि सिगोन थाबैनो
आ
ओम दे होमबा नोंथां जोबोर गोजोननाय थाबाय नों नोंथांनि सिमनि सोमोन्दै संनि सोमोन्दै मिउ जिक नि सोमो नदै रायलायनानै बेखिनियावनो दोनथ'सै बा नोंथां
दे नोंथां बा